हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा। औ औ खोनादों औ आं नोंनियाव ओ बर' आइजो फुरनिय
अ
बर' आइजोफोरा ओ जे ओ गावनि आ आखाइजोंनो बानायनाय माखासे जाग्रा मुवाफोर जेरै फिथा सौरायाइ बे माबायदि बानायनाय जायो। बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनो सानदों। फोरमायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां अब्ला जोङो आयदाखौ दिनै फिथा सावनायनि सायाव लानोसै नङा होमा नोंथां।
औ औ।
औ दे अब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो।
औ माने माबायदि बेखौ बानायनाय जायो बिनि फारसेनो आं बुंगोन। जागोनना? औ उ ओ सौराय सौराय होनोबाथ' मिथि दा नोंथाङा?
औ मिथियो।
औ आं बेखौ खौ माबायदि बानायनाय जायो बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै। सौरायाइखौ बानायनो थाखाय जखा बायदियै माइब्रा माइरं सोमनानै लानो नांगौ जायो। माखासे सम माने बिदिनो सानसे बा सानसे सोमद्रायाबाबो ओ माखासे सम सोमनो गोनां जायो गिबियावनो ओ बे औ बे सोमनाय माइरङा जेब्ला गुरै जायो। माइरंखौ बोखांनानै बियाव सुनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय ओ सारायाव एसे थाव गुबै सेरनानै माइरंखौ होनानै एवनो नांगौ। एवनाय समाव एसे संख्रि होयोब्ला मोजां आरो बियो गावनि दै रानजासे एवनाय उनाव जखानि एसे दै होनानै गोदौहोनो नांगौ। जेबोला दैया रानलांङो हमो अब्ला बिखौ उल्थां फाल्थां एरबाय थानो नांगौ। नङाब्ला सिथाबनानै खामो आरो
औ
बिदि एवबाय थानाय समाव उनाव दैया जेब्ला रानथाबनानै गोरान जायो। अब्ला बेखौ खांनानै लाबो बोनो नांगौ
औ
बेखौ लादुरा खालामना प्लेटफोराव लानानै जानो हायो आरो बियो बर' नि मोनसे मिलौदो आरो लुगैथि जाग्रा खाजा होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेखौ बांसिनानो ओ बिदिनो सुबुंफोरा फुं बेलासि साहा एबा ओरैनो ओंखाम उखैब्ला ओ उखै गाहोनो थाखाय जानाय जायो बे जाग्रा खाजाया बर' हारिनि सिनायथि नेरसोन होननानै जों बे सौराय फिथा फिथाइखौ बुंनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां माने सौराय जेनेबा जों मागोआव जानाय खौ नु मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ औ औ उम। ओ बेनि उनाव सिथाव सिथाव बा एनथाब होननानै बुङो बे बेखौ खौबो जों ओ गोबां बर' आइजोफोरानो बिदिनो बैसागो मागो बा बिनो बरदिन बेफोराव सावनाय जायो नङा होमबा?
औ सावो नोंथां।
औ बेफोरनि बागैबो आं माबायदि बानायनाय जायो एसे फोरमायना होनो। बे फिथा एन्थाबखौ ओह बे फिथा एन्थाबखौ ओ सौनाय आदबबादिनो ओ माइब्रा माइरंखौ अन गुन्दै सोनानै लानो नांगौ।
उम
साराय एबा थावा गंसेखौ मोजां सुनानै लाना अरदाबाव जाननानै गुदुं खालामना लानो नांगौ। ओ बे एन्थाबखौ बनायनि थाखायबो सिगांग्रो ओ बिदिनो सौनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो।
उम
उम बेनि उनाव बे साराय एबा टावाखौ टावायाव मोजोम एफा अन गुन्दैखौ लानानै फेननानै गोबा खालामना ओ सिबिं एबा गुर मेथ थाइ एबा नारेंखल गुन्दै होनानै गोलाव गोलाव थननानै बेलथाय बेलथाय होयोब्लानो दान्दि से उनाव बे एनथाब सिथावा जायो आरो। बेखौ बोखांना जोङो उम गुदुं जायो ब्ला बांसिन मिलौदोनाय एबा गोथाव मोनसिनो। ओ बिबो बर'फोरनि गो थाव जाग्रा खाजा। ओ बेखौ बांसिनै जोङो मागो एबा दमासियाव बानायनानै जायो। ओ बे एन्थाब फिथाया माइब्रा माइरंनि अनगायैबो ओ गुबुन माइरङआ सिथाव जाया माने ओ बिखौ माइब्रा माइरंजोंल' बानायनाय जायो आ बे एन्थाब सिथावखौ औ। उम बेनि उनाव जोङो ओ लारु माने लदु बेखौ जों नायनो उम। बेखौबो ओ सिथाव सौनाय बादिनो माइब्रा माइरंनिफ्रायनो लारु बानायनो हायो ओ अनखौ दै होना लादुरा खालामना नाग्लिनानै ओ मुजि होना नै उनाव फिसा फिसा बोखांनानै लादुरा खालामना आखाइ थालखायाव आखाइजों नारसिननानै दाब्ले दाब्ले खालामना लानो नांगौ अ बेेलारु फिथाखौ माने अनासि होननानैबो बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बेखौ ओ गुबुन जायगाथिं गुबुन बेबायदिनो बुंनाय जायो नोंसोरनि जायगाथिं मा बुंनाय जायो बे खौ।
लालिु फिथा माने थावनि फिथाखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ औ। खौ माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो
औ औ थावनि फिथाखौथ' औ औ जोंनिखायथ' बिदि अनास होन्नाय खोनाफेराखै नोंथां जोङो माने थावनि फिथा होननानैनो बुंनाय आरोना बेखौ ओमफफ्राय बिदिनो औ ओमफ्राय बिदिनो गोबां दंबावो नों बिदिनो जेनेबा जोंनि गेजेराव ओ फिथा एनथाब फिथा थावनि आरो नालेंखलनि लारु आरो फिथा लावदुम इदिनो इदिनो फिथा फिथा दं आरो ना ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि इदिनो जोंनि जोंनियावबो फिथा एन्थाब गय बेबायदिनो सावनाय जायो। जेरै गिबियावनो माइरंखौ सोमना ला गोरनानै ओ बे खौहाय उवालनि गेजेरजों देनानै लानाय जायो। मिहि मि हियै। ओमफाय बेखौ मिहि फालिनांगौ आरोना नोंथां। अब्लासो बियो फिथा एनथाब जागोन। नङाब्ला बियो मिहि नङा बाथाय एसे रग' रग'बाथाय बियो फिथा एन्थाब जानो नागिरा आरोना नोंथां। बेबायदिनो फिथा एन्थाब बानायनो थाखाय एन्थाबाव ओ बे अनावहाय एसे दै होनानै ओ एसे लगायना लानांगौ जायो आरो नोंथां। जाहाथे बियो एसे बिनि आथाया एसे फै सिनो आरोना। ओमफाय बेखौहाय सानद्रिजों ओरै फुनानैहाय ओ सान्द्रैनि गेजेरजों ओरै ओ सान्द्रि गलांहोयो आरोना जेनेबा सान्द्रिजों फुनानैहाय सालिनायानो होनजाबाय बेखौ। ओ बेबायदि खालामनानै लानाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो जोङो नोंथाङा होनलांनाय बायदि थावा आरो सारायनि गेजेरजों बेखौहाय अदाबाव होनानै ओ आखाइनि गेजेरजों एबा सामसनि गेजेरजों एबा खोस्लिनि गेजेरजों जोङो बेखो एवनाय जायो आरोना नोथां। बेखौ ओमफाय दसे एवनाय जायो। जेनेबा दसेनो बियो ओ मोनो नालाय
औ औ औ।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो ओ माबाफोर बर'नि आइजोफोर बानायनाय जाग्राफोरनि सोमोन्दै नों माबायदि बानायो बिखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेरै बुंनो थाङोब्ला मा फिथा लावदुम नोंथा खोनाफेरदों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिनि बागै एसे माबायदि बानायनाय जायो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
दे फोरमायनाय।
औ ओ फिथा लावदुमखौथ' जोंना गिबियावनो ओ बिदिनो देनानै लानाय जायो फिथा लावदुमा जेनेबा ओ गासिबो माइरंजोंनो जायो होननानै बुंनो हायो नाथाय जोङो बे माइरं बेखौ बे फिथाखौ जेनेबा जोसा जोसा माइरंजों ओ सा सं जेनेबा फिथा बानायोब्ला जों बिराद गोथावसिन जायो होननानै बुंनो हायो। सा माइरंआथ' जोंना मिथिखायो नोंथाङाबो मोदोमो जोबोद गोथावै माइरंआबो जानो जोबोद मोजां। ओमफ्राय बेखौनो फिथा लावदुमखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियाव देनानै लाग्रोनाय जायो। देनानै ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो सिबिंखौबो जोङो सुनानै फोराननानैहाय ओ बेखौ एवनानै देनाय जायो आरो ना नोंथां। उवाल एबार थुर फोरावहाय ओमफाय बे बायदिनो देना लानानै जोङो फिथाखौ सावनो थाखाय दै फुदुंग्रोनांगौ जायो थिख्लि एबा गारहाफोरावहाय ओ दै फुदुंनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेयावनो ओ जेनेबा जोङो मोनसे जिस्रि आरो थिख्लिनि मुख्रा बिदिनो एबा खुरैफोर लानानै जेनेबा बेयावहाय फिथा अनखौ होनानै बेयाव गेजेरावहाय ओ सिबिंखौ होनाय जायो आरो सिबिंजों लोगोसे सिनिबो होफानाय जायो जाहाथे गोदै जायो। ओमफ्राय सिनिबो होयो ओमफ्राय बिदिनो थाला थाला मोननै होनाय जायो आरो ना ओ अ खौ होलायबाय सिबिंखौ होलायबाय आरो अनखौ होलायबाय सिबिंखौ होलायबाय आरो अनखौ सायाव एसे होबावबाय बिदि खालामनानैहाय जोङो फिथाखौ लावदुंखौ बानायनाय नुनो मोनो नुनो मोनो आरो ना
औ औ आरो ओ हासुं सौराय होनबाथ' मिथियो नोंथाङा ना मिथिया? औ नों मोनथि औ आं एसे फोरमायना होनो नों मिथिया बा बेखौ हासुं सौराय मानो औ औ दे बुंनायसाय
आं नोंथां बुंनो सानदों माने आङो हासुं हासुं सौराय होननायखौथ ओ' खोनाफेराखै आरोना जेनेबा सौराय होननायखौल' खोनादों आरोना नोंथां नोंथाङा एसे
औ औ दे आं हासुं सौरायखौ माबोरै बानायनाय जायो बे नोंथांनो बेखौथ' गोबां बिदिनो ओ बर'फ्रा जायो आरो जानोबो मोजां मोनो। जेरै बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो माइब्रा माइरं खौ ओ थाम ब्रै घन्टासो सोमनानै लानो नां गौ बेनि उनाव माइरंखौ बोखांनानै सुनानै दैखौ सरहोनानै औवा गोरलैनि हासुङाव सोनानै थालिर बिलाइजों मुथिनानै ला नो नांगौ अ' हासुंमाव दै आरो संख्रि ए एसे सोफानो नांगौ बेनि उनाव हासुंखौ अराव सावनो नांगौ आरो हासुंखौ सावनाय समाव बेलथाय बेलथाय सावनो नांगौ जेब्ला हासुङा मोजाङै खामो अब्ला हासुंखौ लाबोना गुसु जाहोनानै हांगारफोरखौ माने साफा खालामनानै हासुंखौ दान सौरायखौ जानो हायो आरो बेबादिनो बे हासुं सौराय औ बेखौ औवानि हास सुंङाव सोनानै बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ होमबा दिनैनि बे बर' आइजोफोरनि बानायनाय आखाइजों बानायनाय। जाग्रा आदार एबा फिथाफोरनि सोमोन्दै जों एसेखिनियावनो दोनथ'सै नामा
औ दोनथ'जायो नोंथां
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे
इ द